अ ओ खोनादों दे नोंथां।
अ। ओ मा खालामगासिनो नोंथां?
आङो दा ओरैनो दङ।
अ अ ओंखाम जाखांबाय नोंथां?
ओं जाखांबाय।
ए।
नोंथाङालाय?
आंबो जाखांबाय।
उम।
उम। ओ जोंहा दिनैयो दालि ओमफ्राय दाउदै ओमफ्राय मा होनो लेसरा एवनाय मोन नोंसा नालाय?
जोंहा माबा मा होनो जोंहानियाबो दालियानो। बेनिफ्राय मा होनो फानथाव फाजा एवनाय।
अ। नोंथाङा नोंथांजों आं माने मोनसे बाथ्रानि सायावसो आयदानि सायावसो सावरायनो थाख थाखाय माने‌ कल खालामनाय जादोंमोन। नोंथाङा माबा ओ रायलायनो हागोन दा?
ओ रायलाय जागोन दे नोंथां।
अ आं नोंथांजों माने दैज्लां ओ दैज्लां बोथोराव माने गायनाय आबादनि बागैसो रायलायनो नागदोंमोन आरो। आबादखो माबोरै गायो मा मा आबाद माने उम माबानाय जायो अ।
उम हागोन दे नोंथां।
अ नोंसोर ओ नोंथाङा बुंनो हागोन ना नोंथां लांङा माने आबाद मावोना?
ओं मावो ओं मावो।
ओम माइ गायो?
माइ गायो ओं।
ओम मा मा ओरैनो बेदि मैगं-थाइगं मा मा आबाद गायो नोंसि नोंसनिथिं माने?
जोंनिथिंथ' इदि ओ माइनि आबाद जायो ओ हेलौ।
अ। खोनादो ना?
नोंथां मोननिथिंलाय ओं खोनादों नोंथां।
अ जोंनिथिंथ' माइ गायनाय जायो ओमफ्राय मैगं थाइगं दा दैज्लांनि मैगं थाइगं होनबाथाय अ लेस्रा। ओमफ्राय मा होनो जिंखा ओमफ्राय भल फोर ब कक्रेला ओमफ्राय मैथा अ पटल पटलखौ आबाद खालामनाय जोंनि जायगायाव आं नुफेराखै। बेखिनिखौ खालामामनाय जायो आरोना ओमफ्राय माइखौथ' जोंहा न'आव गायनाय जाया देलाय बांसिनानो औ खोनादों न नोंथाङा
ओं खोनादों।
अ नोंथां मोनहाथ' माइ गायो। थ' माइ गायनायनि बागैथ' नोंथाङा मिथियो जेनेबा थ खोथिया फोनायनि बागै रायजलायजागोन नामा जोङो एसे
अ रायज्लाय जागोन दे नोंथां।
उम नोंथाङा बुंनो हागोन ना माने बे खोथियाफोरनियाव जे माइ माइलि जे माबायो जेनेबा माइखोदि सोमनानै दोनो बेखौ बेसे दिन सोमनानै दोनो जेनेबा
सानथाम सोमनानै दोनो दैयाव दोन दोनखांनायनि उनाव दिखांनानै उम बे बस्थानिफ्राय बख'नानै खोबना दोननांगौ आरो। थास' बिलाइजों।
अ माने बां